औ अ खोनादों नों थां
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ गोजोन फुंबिलि नों थां
गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोनथों।
औ नोंथां। दिनै जों माबानि सायाव रायलायनोसै बरफोरनि खारै खारैनि सायाव खारैखौ माबायदि बानायो आरो मा मा ओंख्रियाव होनाय जायो माबायदि खामानियाव फैयो खारैया बेनि बेनि औ जोङो सावरायनोसै नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ जगोन नोंथां।
अ होमबा जागायग्रोनि जिजों
औ-औ नोंथां औ
जागायनोसै होमबा। अ-अ नोंथां जोंनियाथ खारै-खारैआथ जोबोर गोनांथार जोंनि बर माहारिनि
नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ।
थ जोंनि बरफोरनि ओंख्रियानो जाया बुंनो थांबोला अ खारैया जोबोर गोनांथि जोंनि ब बरफोरनि जिउ खांनायाव जानायाव
नंगौ नोंथां
थ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलि बो-बो दों बे खारै जानाय हुदाया। ओंख्रियाव होनानै आरो आथिखाल जेनबा खारै-खारै जानाय हुदाया दाबो सोलिबोबाय दङ। बर'फोरखौ एरनोबाबो हाखाफोरा खा-खारै जानायनि हारि होननानै बुंखायो। गुबुन हारिफोरा
नोंगौ नोंथां
दा खारैखो जों मानिफ्राय मोनो होनबोला नोंथां खारैखौथ' जों बयबो मिथि मिथियो बर'फ्रा जों थालिरनिफ्राय थालिर बिफांनिफ्राय दानना ओ थालिर बिफांनि गुदि जा माबा जा गासैबो खामानिया फैजोबो। खारै बानायनायाव बिलाइनि अनगायै बाखि थालिर बिफां बिनि ओ औ सिंनि मादा आरिखौ दाननानै जों ओ सान्दुङाव फो-फोरानो जोङो। ओ जितियासिम राना बे राननाय उनाव जोङो बेखौ सावनानै आरो बेखौ सानग्रिदो जावनानै दाला आरो सान्द्रि जावना न बेखौ बिनि गुरैखौ माबा खालामो आरो जोङो। उम सोमनो सो सोमनानै खो जों ओंख्रिफोराव होयो नोंथांनो बेखौ मिथिखायो दाथ' खारि ओंख्रि होनब्लाथ' जोङो ओ जों बांसिनानो सबबाय संब्लाथ' जों खारैखौ होखायो
नंगौ नोंथां नंगौ
खारै होखायो आरो नोङो जिखुनु जों गुबुन गुबुन हारियाथ' जों सबजिफोराव आलु जा माबा फोर ओ खुमब्रा जा माबाफोर ओंख्रिफोराव थाव होनानै सङो जोंथ' बांसिन जों खुमब्रा पानिलावफोराव जिखुनु जोंना खारै होनानै सङो जोंनिया खारै ओंख्रि मुदुफुलखौबो मुुदुफुल फिथायखौबो जों खारै ओंख्रै संङो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
लोगोसे जोंना अनलायाव होनाय थाङो जोंनि खारै
नंगौ नोंथां नंगौ
जिखुनु जोंनि जेसबां जाग्रा संग्रा दं जों बांसिनानो खारै होनानै जायो थावखौ एसे खम बिबांनि जोंनिया बाहायो बर'फोरा।
थानांगौ।
नाथाय आथिखालावसो ओ बारा थावखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जाय गोदो गोदाय बारा थाव बाहायामोन। खारैल' बाहायोमोन गोदो गोदाय जोंनि बर'फ्रा।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ जो जोंनियाव साइन्टिफिक गोजों रिजनबो दं खारै होनायनि। खारै होबोला जों सबाय जा सबायफोरा थाबनो रुयो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
अ आथिखालाव नाथाय जे जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो जा गुबुन हारि फोराबो खारैनि जायगायाव बेकिं सदा आरिफोरखौ बाहायो गुरै जानायनि थाखाय। थबनो माबा जानायनि थाखाय नाथाय जोंनि बर'फ्रा अर्गेनिक आरो जेखो जों जायो अर्गेनिक होनो। बेखौ बाहायबोदो आरो दासिमबो आरो खारैखौ होनब्लाथ' बेनिफ्राय नङा गोबां माबानिफ्राय बानायो। थालिर बिफांनिफ्रायल' नङा जे बुंनो ह बेसरनि माबानि। फ्रायबो बेफोरखौ बानायनायो बेसरनि मा होयो मा होनो बेखौ। बिफां आरो बिनि गों गों गुद्रानि गुन्द्राफोरनिफ्रायबो सावनानै बेनिबो खारै बानाय जायो जोंनिया बिदिनो गोबां। गोबां रोखोमनि गामि लाना गामिनि गोबां रोखोम रोखोमनि खारैखौ बानाय थालिर बिफां जा बेसरनि माबानिफ्राय जा आरो गोबां बायदिसिना बेसादनिफ्राय खारैखौ बानाय जोंनि। बर' माहारिया नोंथां अ नोंथांमोननि गामियाव माबायदि बानायो खारैखौ।
औ नोंथां नंगौ नोंथां आं दा खारैनि बारै बुंनोसै ओ खारैखौ नों दहाय जेरै बुंदों नङा होमबा नोंथां ओ थालिरनिफ्राय बानायो नोंगौ थालिरनिफ्राय बानायो नाथाय जोंनि जोंनि जायगाथिं जा। थालिरनिफ्राय बानायनाया दाबो माने बारा बानाया। बुहुत खम मानसिया थालिरनिखौ बानायो आरो ओ थालिरनि होनोबा जों जोंहा गांंखं-गांखंनिफ्राय लानानै थालिरनि मादाखौ बेखौ बानायो ओ थालिर जोङो गांखंखौ दान फ्लेनानै बा बख' फनानै जोङो बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय बेखौ जोङो रानोबा बे खो सावनानै जों बिनि जे हाथ'फ्ला बेखौनो जोङो खारै सरनानै जानाय जायो आरो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मादा थालिरनि मादा थालिरनि मादाया एसे गोबाव सम टाइम लायो होनदों। माने राननायावहाय नाथाय बिफांनि बे गांखंनिफ्राय थालिरनि मादाया बांसिन सिन गोबाब होननानै बेखौबो आं मिथिनो मोनदों आरो नोंथां। औ माने खिन्थु एसे बेखौ थालिरनि मादाखौ दानख'नायाव टाइम लायो। टाइम लायो माने मा फोराननायाव थाइम लायो आरो लानो था खाय औ खिन्थु औ-औ-औ। फाय माने माबायाबो मा होनो ओ गोबाबसि बो होननानै आं खोनादों आरो नोंथां इखो। औ ओमफाय दा खारै बानायनाय होनबा दा बेथ' बे जायैबाय थालिरखौ बानायो। बिनि उनावहाय जोंनि जायगाथिं जा बैफो जोंनि जायगाथिं जों बांसिन नुबोनो मोनदों होमबा बे सबायखौ मिथियोना नोंथाङा? हानि सबाया? औ हानि सबाय बिनि फि-बेगरखौ बर'खांजोबनायनि उनावहाय बे फि बिफांफोरखौहाय जेनोखि बे खामानि गैखाला नालाय बेखौ जोङो सावनानै बेखौ सावनानै जोङो बे खौनो बिनि हाथ'फ्लाखौहाय जोङो खारै बानायनाय जायो आरो। बेखौ गोबाब होन्नानै बुङो बिराद मानसियानो आरो जों बेखौ जाबोबाय थादों गामियावहाय जोंनिया जोंनि ओनसोलाव बांसिन बेखौनो बानायो। ओमफाय मोनसेया बेसरनो दहायसो बुंदों दां बेसरा नंगौ बेसरजोंबो जों बानायो नाथाय बेसर बेसरखौबो जों बिदिनो बेगरखौ बरनखांनायनि उनावहाय बिनि फिफांफोरखौ जों सावो सावनायनि उनावहाय ओ बेनि हाथ'फ्लाखौ जोङो खारै सरनानै जानाय जायो आरो। ओमफाय गोबाब सि सिन होननानै बुंङोब्ला बेसरजों सबाइजोंनि गेजेरावहाय माबाया आरोखि सबाइखौ गोबाबसिन होननानै मानसिफ्रा बुंनाय जायो आरो नोंथां।
ओ
औ। आरो जों ओ बे थालिरजों रुजुयोबा आंथ' थालिरजों मोनथिफेरा ओरैनोथ' मानसिफानो मादाखो मादाखो गोबाबसिन। दा अबे सबाइजों थालिर जों रुजुयोबा अबे गोबाबसिन आं बेखौ दा माने बुंनो हाथ'नाय नङा नाथाय मोजाङानो जथेस्थ' मोजाङानो आरो। उम ओमफाय जों दानिया जुदि खारै ओंख्रि जानाय होनोब्ला नोंथां जोंहा सज'ना बिलाइखौ जोङो जायो सजना बिलाइखौ जों खारै जायो औ। ओ ना गोरलै गोरलै गारसननानै। बा नाखौ सोरबा ओ एवालासे बिदिनो होसननाय सम्ब' नो बिदिजोंबो गोथाव जायो। लिमोनला लिमोनला जोबोद गोथाव जायो। आरो सोरबा सोरबाया माने मुग गैयि नालाय। बेखायनो नाखौहाय एवदबो आरो
नंगौ ए माने नाखौ नाखौ एवबा माने से मारैबा जायो मोनामनायखाय डाइरेक्ट गारदावना होबाय।
औ, ओंखायनो बेखौ माने बयनिबो आलदा आलदा। माने जाय जिजों हुदा बे आरो ओमफ्राय बे एवफ्रामनानै बेखौ जब्ब'। गारनानै होनाय जायो आरोमा बेयावबो ओ सजना बिलायावबो आरो। ओमफ्राय बेजों जों बिराद गोथाव जायो आरो जोंहा स ना बिलाइखौ सजना फिथाइनिफ्राय बांसिन बि भिटामिन दं होननानैबो बुंनाय जायो। बेनिखायनो जों गोबां बर'फोरा गामि खनलानि मानसिफोरा गोबाङानो जायो आरो बेखौ
ओ माने स-ससना बिलाइआ माने भिटामिन दं गोबां दं खारैदों जाबा जोंनि बर'फोरनि फोथायनाय दं। आरो नंगौबो जो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ गोदोनिफ्राय जा नाथ' गोहो बोलोगोरा जायो।
नंगौ नंगौ सैथो सैथो नोंथां सैथौ, औ औ आरो बिनि उनाव जोंहा माबाबो दङ, जेनेबा जेरैह हमना लादो खारै ओंख्रि जानाय होनोबा जोंहा नारजि अमा बेख थ' जों मालाबाबो माने मा बानो हाया गारनो हाया।
नंगौ नंगौ नोंथां। जोंनि एकदम बे गोनांथार मुवा जोंनि
औ बे नारजि ओंख्रिखौ जों मालाबाबो ना खालाम नो हाया आरो माने ना नारजि ओंख्रियाव जोंहा बिराद सोरबा सोरबा रुइजायो सोरबा सोरबा रुइजाया होनो ओ थौआवहाय रुनानै लायो, खारै होनानै बिराद रुयो रुनानै सागंजों सागं होनो सोरबा दालि खाथा होनो जों सानाय जायो औ ओमफ्राय दा बेनिखायनो जोंना बेखौ नोजोर होन मान मोजां जायो आरो संनायावहाय बेनि उनावहाय अमाखौ जों एक्सट्रा एवनानै लायो एवनायनि उनावहाय जेब्ला नारजिया गलिनानै गेब्लेजोबो खारै होजाखांनानै बिनि उनाव जों अमाजोंहाय सम्भ'गारस'नानै बेनो जोंनि खारै ओंख्रि जाहैसिगोन आरो ओमफाय जोबनायावहाय जोबोद गोथाव जायो अमा मेजे जायो नार्जारि खौ अमा मेजेमजों जायो ओ बरलार जों‌ जायो अमा जायो ब्रयलार बिगुरजों जायो नाफामजों जायो बेबायदिजोंनो गोबां जायो आरो माने खारैखौ जों मेरला रोखोमनि जायो दा नोंथांमोनथिं मा माखौ जायो बांसिन जायो खारैफोरखौ बर'फोरा ओरैनो नोंथांमोनथिं
जोंनिथिंथ' खारैखौथ' बांसिन जोंनिया सबायावथ' थाखाबाय अ सबबाय खारैयाथ' बांसिन बनायो अ अनला अनला आरो बेखौ खारै होयो जोङो आरो लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बायदि बायदि सजना बिलाइ सुसना बि लाव बांसिन जोंना खारै खारै बानायो बिदिनो बुंनो थाङोबा जोंनो आरो मुदुफुल फिथाइखौबो खारै सङो ना होनानै फिसा ना गोरान ना होनानै मुदुफुल बिबार जों सङो लोगोसे बेनिफ्राय जों दा लाव जा पानियालाव जा खुमब्रा जा बेफोरखौबो जोंना खारै सङो गोबाङानो बर'फोरा न'आवथिंथ' बांसिन बांसिन थावखौ बाहाया आरो गामि गफानि सुबुंफोरा बे खारैखौनो बांसिन साबसिन जायो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ खारै या जोबोद माने जोंनि नांगाय एंगारनो हायै मोनसे ओंख्रि बर'फोरनि जायखौ जों जानानै माने जोंनि देहाखौ जों माने राफोद खालामो थाव जाबाय थायोबा गाज्रिबो होननानै बुङो देहानि थाखाय नङा होनबा नोंथां ओंखायनो खारैखौ सब्तायाव खेबनै खेबथामाथ' जाखायो गोबां मानसिफोरा औ आरो जाथ्राबाबो सब्तायाव खेबसेया माने जोंनि माबायाव थाखायो आरो सप्तायावहाय जानायनि रुटिन थाखायो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ आरो खारैयाव गोबां गुन दं नों माबाफोर ओ माबाफोर जाबाबो माबा एखमबा खारैखौ फोनोब्ला मोजां जायो किसुमान बुस्थुफोर नांथारो आरो जोंनि बर' माहारियाव खारिया
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथां अ दिनै जोंना समा जाबाय जों दोनथ'नोसै न' अ गोजोन्थों नोंथां